आं
औ नोंथां
औ औ नोंथाङा मोजां खोनादोंना आंनि रायलायनायखौ? औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो नै दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा सानजुफु फुनि जानायखौ जाखांबायबा नोंथां?
औ जाखांनानै ओरैनो दङ' दा।
औ दा नोंथांनाव आङो ए से बिफां लाइफांनि आयदायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा एसे बिफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो हागोनना आंजों?
औ हागोन दे नोंथां।
औ दे होमबालाय नोंथां एसे खोन्थाना होदो नामा बिफां लाइफांआ जोंनि एसे ओ बिफां लाइफांआ जोंनि एबा दाबाय दि ओ थासा माबायदि माबायाव बाहायनाय जायो बिफां लाइफांखौ जोंनिया बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
एसेबांथ' आङो हास्लाबनाय नङा अब्लाबो आं जेखिनि हायो बेखौ फोरमायनो नाजानोसै नों
औ औ दे नोंथां जागोन औ।
जोंनाथ' जोङो दंफां लाइफांखौ बै अक्सिजेन लानायावनो गुबैहाय बाहायनाय जायो आरोना।
औ औ
लोगोसेनो आरो जोंनो सायानि थाखायबो जों बाहायनाय जायो।
औ
आरो जोङो जेब्ला दंफां लाइफां जायो थायो अब्ला बे जायगायाबो थान्दा गुसु जायो। आरोना?
औ औ
औ बेफोरनि थाखायनो जों दंफां लाइफां खौ गायनाय जायो आरो आरो मिथिंगायाबो सोमखोर समायना जायो दंफां लाइफां थाबा। जायगाफोराबो मोजां जायो। बे बेखिनिखौनो आङो एसे मोनथिनाय जायो आरोना नों थाङा जुदि माबाफोर एसेबा आरो थिबावोब्ला। एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा आंनो।
औ औ हागोन नोंथां।
दे।
दा जोंनो नोंथाङानो बुंबाय। जोंना गुबैयै जोंना फां लाइफांखौ जोंना अक्सिजेनाव बाहायनाय। जायो नङा हो बा आरो जोंनिया बिफां लाइफाङा जोबस्रांलाङोबा जोंना औ अक्सिजेनखौबो मोननाय नङा।
औ।
आरो जोङो औ। खस्थ' मोनगोन गावबा गावनो आरो जोंनिया बिफां लाइफांजों जोंनिया गोबां रोखोमआव बाहायजायो जेनेबा खायसे बि फिथाइ होजायो आरो खायसे बिफाङा। फिथाइ होआलासेनो था ओरैनो। थाइयो। दा फिथाइ होजायो होमबा। दानि बोथोराव जोंनियाथ' खान्थाल थाइजौ लिसु। ओ आरो लिटुखु। सु-सुमफ्रेम बि फोरखौ जोंना मिनथिनाय जायो आरो।
औ जायो औ।
नङा गोबां बोथोराव ओ बेलेग बो थोराव आरो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो आरो। फिथाइ होजायैबो गोबां फिफां दङ। ओ जेनेबा दा थ'आङो नामफोरखौ बुंना बुंनानै जेनेबा मख ख जोबनो आरो दा गोस
खालि आरो औ - औ - औ - औ - औ
दा जोंनिया फिफां होनोब्ला जोंनिया फिफांखौ जोंना गोबां रोखोमाव बाहायजायो जोंनिया दा फिफांखौ जोंनिया जोंनि ओ दा जोंना फिफांखौ गायनानै दोननानै जोंनिया जोंनो साया होयो जोंनो जेनेबा फिथाइ थायनाय बिफाङा जोंनो फिथाइ होयो आरो जोंनो बे बिफांखौ जोंनो जेनेबा मालाबा समाव जोंनो रांनि गोनांथि जायो अब्ला जोंनो बे फिफां ओ जोंनो बे बिफ बिफांङा मदद होनाय जायो आरो जोंनो बे बिफांखौ जोंनो जोङो जेनेबा दानफायो ब्ला बे बिफां फांसे दान फायनायनि अनगायै जोङो फिफां फांसे दान हायोबा जोंनो जों फांब्रै फांबा बिफांखौ जों गायफिन गायफिनना लानाया गावनिनो मोजां जोंनो नांगौ समाव मदद होबाय जेब्ला आरो जोंनो फिफां गैयाबा जोंहा जोंनिनो खस्थ नङा होमबा नोंथां
औ - औ नंगौ
आरो दा फिफांजों दा फिफांजों जोंनिया खायसे ओ दंफांफोरजों जोंनिया बे ननि बाथामखौ बानायनाय जायो
औ बानायनाय जायो
जोंना बे ननि बाथाम बिसिना सियार टेबोल बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो आङो
औ - औ जायो
दा जों दा जोंनिया गोबां फिफाङा गोबां रोखोम खोमनि ओ माबायाव गोबां रोखोमाव बानाय जायो आरो दा बे ओ बिसिना आरो बे दंफां बाथाम बानायनाय सियार बेफोराव जोंनिया ओ साल बिफांखौ होनाय बांसिन नुनो मोनो आरो थाल गाम्बारि बेफोरखौ
खायसे बिफाङा ओरैनो ज बिफांल' जानानै जेनेबा फिथाइ होआलासिनो थानायखौ नुनो मोनो
औ नुयो मोनो
आंनि मिथिनायाव आंबो बेखिनिखौ मिथिनाय जादों आरो नोंथां एसे
अ जोंनाथो जोंना जोंनाथ' बे नै नोंथां जोंनादि दा माने सुबुंफोरा दंफां लाइफफांखौ दानस्राङो नालाय बे नोंथाङा बे दं बिफां -लाइफांनि दानस्रांनायनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन हागोन नामा दै जों दंफां लाइफांखौ दानस्रांबा माबायदि जागोन जों दानस्रांनांगौ ना नाङा बेफोरनि बारै माबा खोन्थानो हागोन नामा नों
औ औ हागोन नोंथां
बुंनायसै
जोंनिया बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंनियाथ' गोबाङानो गोदोनि समाव गोबां बिफां लाइफांमोन नङा होमबा सिगां समावथ' दानि समाव गोदान गोदान गोदान गोदान एसे ओंखारबाय बुस्थुफोराबो आरो बे फोरनि थाखाय जोंनो ओ जोङो खायसे बिफांफोरखौ लांदां खालामजोबनानै बेयाव गोबां ओ गोजौ गोजौ न'फोर बानायनाय जादों आरो दा बेफोरनि थाखाय बिफांखौ लांदां खालामनाया आंनि ओ खाव बोरैबा नायोबा जोनोबा दानि समाव आरो गोबां बे ओ माबाफोरानो जोंनो बिल्डिं बानायनाय ाव जेनेबा माबाफोर कम्पानिफोर खालामोबा जोंनिबो मोजां नङा होमबा नोंथां आरो जुदि बिदि बिफां दानफायोबा जोंनिया बिफांखौ गायनो बो रोंनांगोन आरो जुदि बेयो फांसे दान हायोबा नोङो जुदि फांनै फांथाम नों गायनो रोंनांगोन बे
औ औ
दा जोंनोथ' बिफां गैयालासेनो जों मान सियाथ' जों थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ हाया-हाया
बिफां लाइफां दानफायोबा आंनिबा ओ बिफां लाइफांखौ गायफिननोबो नांगोन आरो
औ नांगोन अम
आंनि साननाया बेबायदि आरो नोंथां दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव
नोंथांनि साननायाथ' मोजाङानो जेसेबा जों जेसेनो गायनो हायो एसेनो मोजां आरो जोङो जेसेनो दंफां लाइफां दाननायखौ खमायनो हायोबा मोजां जायो आरोना
औ औ
आरो जोंनो बेयो अक्सिजेन होयो नालाय अक्सिजेनानो जोंनि थांना थानायनि राहा लामा नालाय जों बेनिफायनो मोनो बेखायनो जों जेसेबां हायो खमायनांगोन जेसेबां हायो एसेबां गायनो हानांगोन आरो जों दंफां लाइफां
औ औ दा नों थाङा जेनेबा फिथाइ थाइनाय बिफांखौथ' आङो एसे दानि बोथोरनिखौ एसे जा मिन्थियो खोन्थाबाय नोंथाङा बिनि अन गा आरोबाव माबाफोर फिथाइ थायनाय बिफांखौ मिथिबावो नामा?
आं मिथिनायावथ' दा जोंनि-जोंनि दा फिथाइ थायग्रा दंफां दानि समावथ' जोंनिया बे थाइजौआनो जाबाय थाइजौआनो गुबै दंफां दा थाइजौ खान्थाल लिसु
औ
आरो लिथु
औ
बेफोरो दङ आरो दानि दा दा समाव आरो जोंनिया दंफां लाइफां नि फिथाइ सामथाइनि दा थाइफुनाय समा आरो बेनो आरो
औ दा बिनि अनगा नोंथाङा आलदा मिनथिबावो नामा
बिनि अनगाथ' दाथ' गोसोआव फैनाय जायाखै नों थां मिथिनायाथ' मिथिगौमोन दा गोसोआव फैनाय जाया दि आरो गुबुन फि फिथाइ थायै दंफांफोरखौ बुंनो थांङोबा दङ आरो जेरै साल सिगुन
औ।
आरो बेफोरो मा गाम्बारि।
औ।
ओ बेफोरनो दं आरो। जोंनियावथ' दा नोंथांङा बेफोरनि अनगा माबाफोर दंफांनि मुं मिथिबावगोन नामा? खोन्थाबावनो हाग
आंनि दा गोसोआव फैनाया आंनियावबो बेनो फैदों नोंथां। गुबुन बेलेगा फैया खै दा नोंथांनाव मोनसे सोंनि आंङो।
औ।
बे गय जोंनियाथ' गयखौथ' मिन्थियो नंङा होमबा नों नोंथां दा गयखौ खायसे फिथायाव होयो खायसे फिथायाव होआ नोंथांङा नोंथांनि बायदिब्ला फिथायाव होयोना होआ बेखौ? फिथायाव गोग्लैयोना गोग्लैया माने?
गयाथ' बेथ' फिथाइआवनो गोग्लैयो जोंनाव गया फिथाइ थायो नालाय।
औ औ।
ओमफ्राय बे बेबो फिथाइ थायग्रा दंफांङावनो गोलैयो आरो जोंनिया।
औ औ।
बेखौ माने जों जों फिथाइ थायग्रा दंफां फिथाइयानो बुंनाय जायो नालाय। जोंनिया बे दो दाबोथ' गय गय बे बिबार बारनायनि सम खोमा दाथ'। एसेबांबो मिथिलायलांङा आंङो बे आरो। फिथाइ थायो नालाय माने जोंनिथिं बिथिं बुङो आरो ना। फिथाइ थायग्रा दंफां होनबाथाय गयखौबो बुंङो आरो।
औ औ। दा फिथाइनि मा मा मा बिफाङा फिथाइ थायो बेखौ आं दा मोननै गोसोआव फैदों। नासपाती आरो ओ बेल बेलखौ गोसोआव फैदों आरो दा
औ बेल दंफाङाबोथ'
औ नैबे नासपाति बिबांखौ थानायखौ एसे खम नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव
जोंनि बे ओनसोलावबो बे नासपथि दंफांखौ बिफांखौ नुनाय जाया आरो।
औ औ दा बे बिफाङा थांनो थाखाय गोबां गोब्राब माने जोबोद जोथोन लानांगौ आरो बे बिफाङा जोंनाव दं आरो माने दा गोसोआव फैदों आङो।
खौ बिराद जोथोन लानो गोनां जायो।
औ औ दा बे नासपति फि
जाया बेखौ। बे दंफांखौ।
बे जोंनि दा ओनसोलाव थायबाय थानाय बे नासपतिया जोंनिया एसे ओ माबा माहोनो एसे मोननाय बादिख ओ रं जायोना जोंनिया?
औ औ औ
एसे रं जोंना गोमोन जाबा जेरै गाबा जायो नङा होमबा बेबायदि गाबनि जायो आरो जोंनि नासपाथिया ओमफ्राय दा दखानाव फाननाय फोरखौ औ दखानाव फाननाय फोरखौ जुदि नुयोब बा गोथां गाबनि नुयो।
औ औ औ
दा नोंथां औ दा नोंथां नै रायज्लाय रायजलाय समाबो जाबाय नङा होमबा नों थां औ दा नोंथांनिनो ओ दोननोसै नामा नोंथां?
औ दे दोनजायो दे दे गोजोन्नाय था
औ औ नों थां दे।